ना बिदि होनबाय थानाङालै बिदि होनबाय थादों राय्लायदो
ए आंनि सना लोखि
बिदि होननां आ
मानो मानो?
कुइसनजों आं एनसारहोगोन दे खोनाबाय
नों सोंनांगौ नोंसो हरदों नालाय
जोंलाय आं एन्सार होगोन दे
नोंना जारलिस लांबाय
मारै
आंसो आंसो बिदि राय्लायनाङा बर'निल' रायलाय
ओं दे
मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो?
आं हर' गासिबो दरजोंसो जानो मोजां मोनो अनलाजों दाव खोनाबाय? नार्जिजों अमा सबाय जों साम' आलुजों सयाबिन इंख्रि दिंखिया फाजा ओमफ्राय आलु ओम ओ मैसो बेदर दर गोबावजों ख'नसे आरो ना आलु मैसोजों गोरा गोरा
आं संरोंआ मैसो बेदर आं मैसो बेदर संनो रोङा
जेबो नङा
बिदि होनो नाङा होनबाय होनबाय थायो बियो ओमफ्राय मा सोंबाव नांगौ नोंसिनाव मा मा मैगं दं? खोनायासै?